नोंथां।
औ।
नोंथाङा आंनि गारांखौ खोनादों ना?
औ खुब
औ औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
ओ आङो दा बे समाव ओ लांगोनायाव ओरैनो बार जागासिनो दङ।
अ अ नोंथाङा ओ फुंबिलिनि ब्रेकफास्टखौ खालामबायना नोंथां? थां।
औ नोंथां आङो फुंबिलि ब्रेकफास्टखौ दहायनो गु बाजियाव जाबाय।
अ नोंथां बिदिबोला आङो नोंथां नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ औ औ।
औ बिदि बिदिबोला आं नोंथांजोंहाय माने मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायनो होननानैसो फन खालाम नाय जादोंमोन आरोना नोंथां सावरायजागोन ना नोंथां?
ओ बिदिब्ला ओ सा हागोन दे नोंथां।
औ दिनैनि आयदायानो जाहैबाय नोंथां आबहावा गुबुंले जानाय आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां दे सावराय जा
औ। औ औ जों जेनेबा आबहावा गुबुंले जानाय होनबो जोङो मोनथिखायो नङा होमबा। औ आबहावा आबहावा गुबुंले जानायनि दायनिगिरि आबहावा गुबुंले जानायनि दायनिगिरिखौ जोङो मानसिखौनो होननानै सानना लानो हायो जेने‌ बा मानो होनोबोला मानसियानो गुबै दायनिगिरि बे आबहावा गुबुंले जानाया आरो जोङो आ फावा होनबाथ' जों मिथिखायो नङा होमबा जोंनि जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां दावउमा दावउसा हाजो हाला बेफोरखौ जों आ फावा होननानै बुङो जोङो जेखौ जों सानफ्रोमबो जोङो खानानै बा सोरां औ सोरां बनानै जों बेखौनो आबहावा होननानै बुङो आरो लोगोसे जोंखौ आबहावाया गोबां रोखोमनि हेफाजाब होयो नङा होमबा? जेरैहाय जों आहावानिफ्राय नांगौ जानाय गोबां मुवा बेसादफोरखौ जोंना आबफावाया जगायनानै होयो। आरो बेबायदिनो मानसियाबो आबहावानिफ्राय लायो जों जेरै आबहावाया जोंनो ओ दै औ बेबादिनो जोङो गोबां हेफाजाबफोरखौ मोननो हायो आरो थिग बेबायदिनो जोंनि आबहावाया माने बोरै गुबुं जादों आंफ्राय एसे फोरमायना होनो आरोना
औ औ औ औ।
बेखौनो आङो फार्स्टआवहाय आं बुंनो सानदों औ औ जेनेबा हाया बोरै गुबुंले जेनेबा आथिखालावथ' गोबां सुबुं अनजिमायाबो बांबोबाय बेबायादिनो सुबुं अजमानि ना नांगौ जानाय बाहायनाय मुवा गासिबो बांबोबाय नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो सुबुंफोरा आबाद मावबोला बेबायनो गोबां हायावहाय गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि खामानिफोरखौ मावबोला ओ गोदोनि दिनावहाय बेबायदिनो ओ एमफौ एनला जिब जु बेफोरबादियाबो एसे खममोन नालाय आथिखा जेनबा आबाद मावोब्ला जों हासार बा रासायनारि हासार बेफोरबायदि बेफोरबायदि मुवा बे फैसाफोरखौ जोङो बाहायाबा बाहायाबाबो जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोंफोरनि गोनांथि जानानै फैबाय आरो ना रायथायारि हासार बाहायनाय एप' एन्डला निफ बासायनि थाखाय जों मोजां आबादफोरखौ मोननो थाखाय जोङो हायावहाय आ फोरखौ जोङो बाहायनो गोनां जायो बेबायदिनो। बाहायनाय आरो गोबां रोखोमनि प्लास्टिक बाहा हायनाय। सोरबा प्लास्टिकआ सोंनानै थाङाा नङा होमबा नोंथां? बेबायिनो गोबां बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदि बाहायनायनि जाहोनावनो जोंनि हाया गुबुंलै जानानै फैबाय आरोना लोगोसे औ लोगोसे दै दै गुबुंले जानायानो जाहैबाय ओ गोबां आङो खारखानानिफ्राय ओंखारनाय ओ कारखानानिफ्राय माने नां नांगौ जायो मुवा बेसादफोरखौ बिसोरो माने गारनानै जेनेबा दैइफोराव दंग' ना दैनिफ्राय बोहैबोनाय दै बा दैसानिफ्राय बोहैबोनाय दै फोरा ओ दैसा दैमा बेदि बिलो बिमाफोर जमा जाहैयो आरोना औ लोगोसे बेबायदिनो हाजो फोराव बहाय जिब जुनारनि थैनाय आरो न'फोराव सोरनिबा न'फोराव बेबादिनो ब्रइलार फार्म ओ बेबायदिनो अमा फार्म
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
थिग बेबायदिनो दैफ्रा गुबुंले जानानै फैबाय आरोना आरो लोगोसे गोबां बारायबोबाय नङा होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ औ।
सुबुं अनजिमा बायनायजों मटर गारिनि अनजिमा बां उखुन्दै गनायजों हा गोजौआव माने बार'जों गोरोबफानानै जोंनि हां लानायाव जों आंखौ गोबां खहा खालामो लोगोसे आरो गोबां माने गुबुंले खालामना आरोना थिग बेबायदिनो गोबां बेरामफोरा जानो हमबाय औ गोबां बेराफोरा जानो हम बाय औ औ लोगोसे आरो बेहा बिसोरो नस्थ' खालामना होयो। आरो लोगोसे आबाद मावनायफोराव दैफोरा हायना होना जोंनि हाफोरखौ गुबुंले खालामना होयो बेबायदि गोबां गुबुन गुबुन जाहोननि थाखाय देहाफोरा गुबुंले जानानै फैबाय आरो ना आरो बिनि गुबै दायनिगिरियानो जाहैबाय सुबुं अनजिमा बांदनाय मानसिखौनो जोङो साननानै लानो हायो आरोना औ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? आबौ आबौ सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा।
हागोन हानाया नोंथां। ओ बिदि नोंथांनो बुंलांजोबखाबाय। एसे जेनेबा आबहावा गुबुंले जेनेबा आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनानो जाबाय जेनेबा जों मानसिखौनो जेनेबा ओ
सेथि दायनिगिरि जेरै नोंथाङानो बुंलांबाय आबहावा
नंगौ नंगौ।
गुबुंनाया ओरै आबहावा गुबुंनाया हानि गुबुंनाय बारनि गुबुंनाय दैनि गुबुंनाय। नंगौ जोङो हा गुबुंनाय हा जेनेबा जोंनि जेनेबा मा माखासे आबादारिफ्रा जेनबा गोनांथि गैयै माखसे हासारफोर हासारफोर बाहायनाय
औ औ
बाहायनाय बेफोरखौ जों गोबां नुनो मोनसै आरो बिनि जाहोनाव फोरा एबा थैलांनो हमसै सेवलांनो हमसै बिनि जाहोनाव ओ जोंनि हा गुबुंले जायो आरो जेरै आबादारिफोरा ओ गोनांथि गैयाबाबो गावसिनि फालांगिनि थाखाय ओ फिथाइफोरखौ थाब थाब मोननो थाखाय माखासे ओ मुलिफोरखौ ओ जायो जायनि जाहोन जोंनि याव ओ गोहोम खोख्लैयो आरो‌ बेजों लोगोसे आबादाव जेनेबा एम्फौ एनलाफोर जानायनि थाखाय गोबां जेनेबा माखासे पयजन बिसफोर जोंनि हाफोरा थैलाङो। थांनो हमो आरो आरो दै गुबुंनाय नोंथांङा दहाय बुंलांखाय दै गुंनाया जाहैबाय बाहायो कल कारखानानिफ्राय जेनेबा जाबोर आथोर मैला मैथा बेफोरो बोहैनाय बोहै बोहैनो नाथाय रैथोमाफोराव गोलैहैनानै दैनि जेनेबा आ बोहैनायजों गोरोब फानानै ओरैखौ गुबुंले खालामो आरो बेजों लोगोसे ओ जोंनि मानसियाव खासे गुबुंले खालामो आरो जेरै ओ थाउन सहरनि ओ दैमा दैसा फोराव ओ जेनेबा माखासे प्लास्टिक जाबोर जाथोर गारनानै दैखौ गुबुंले खालाम आरो बेजों होननानै बुङोब्ला जोंथ' बारनि जोंनि जेनेबा दायनिगिरियाथ' मानसियानो जोंनि सुबुं सानखोआ बांबाय बेजों लोगोसे जोंनो माखासे गोदान गोदान दारिमिन
उम
बेफोर ओ फसंथान बानायबाय खारानिाव बाय रोखोम
बानायबाय बेजों लोगोसे मोजां गाज्रि बेफोर उखुन्दैफोरा जेनेबा गोसारला जोबबाय गोसारनानै जेनेबा बारजों बारजों बे गुबुंलै बारखौनो सुबुं सुबुंफोरा बारनिफ्राय जों अक्सिजेनखौ बोनानै लायो नालाय बे बारजों गोरोबनानै अक्सि सिनखौ जों बोनसै जेनेबा जोंनि मानसिनि देहायाव बेनो ओ थांनानै बेफोर बार बारनि गुबुंनाया जोङो बेफोरखौ होबथानो थाखाय गोबां माखासे राहाफोर दङ ओ जेनेबा जोङो ओ
उम उम
बुंनाय हा गुबुंनाय जेनेबा आबाद मावनायाव जोङो जेनेबा रासायनारि हासार ओ बेनि बेनि अनगायैबो जोंहा माबा जोंनि ओ ओनसोलावनो मोननाय जेनबा मोसौनि फ्राय मोसौ गोबोरखि मोननाय खानस्रिनिफ्राय मोननाय बिलाइ सेवनायफोरनि फोरनिफ्राय मोननाय गोबां हासार बेफोरखौबो जोङो बाहायनानै जेनेबा आबादखौ मावनो हायो आरो अब्ला जोंनि जेनेबा आबाद आफाव बुंनाय बे आफाव बुंनाया जोंना अनेक खम जायो आरो बेजों लोगोसे दै गुबुंनाय जोंना जों जोंनि
म खनिफ्राय दै बोहैनाय बेफोरखौ जोङो गोबां रोखोमै होबथानो हायो आरो जेनेबा बेफोरखौ जों मै होआलासिनो माखासे बा दोनथुमग्राफोर जाथे मो हंगार हरनो हायो आरो बेजों लोगोसे माखासे खुन्दै फोरनि बाहायनाय जेनेबा प्लाष्टिकफोर सावनाय बेफोरखौ जोङो गखौ रैखाथि खालामहायो बेजों लोगोसे गायनांगौ हाबावाया गुबुंले जानायनिफ्राय होबथायो होननानै आं सानो आरो दा आङो नोंथांनाव ओ ओ नोंथांखौ एसे फोरमायना होजानो लुुबैदों दि ओ जों माब्रै ओ गुबुंले जानायनि बेनिफ्राय होबथानो हायो नोंथाङा एसे फोरमाय
औ औ औ नोंथाङा नोंथाङाथ' जेनेबा बुंलांखाबाय नङा होनोमबा
औ औ नंगौ नंगौ औ
होन थां बुंनांखाबाय थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि ओ बे बार गुबुंनायखौ थानो थाखाय जों जोंनि सुबुं अनजिमानि मटर गारि बाहायनायखौ एसे खम खालामनो नांगोन आरोना
औ
दा जोङो जोंनि बे बारखौ माने गुबुंले जानाय निफ्राय होबथानो हागोन आरो बेदि गुबुंले जानाय
औ
ओ जेनेबा ओ जोङो बे प्लास्टिक प्लास्टि बुस्थुखौ जोङो ओ दैयाव हगार हरा दैयाव हगारहरालासिनो जोङो सा सावनाया मोजां आरोना सावनानै बिदिनो आरो जेनेबा आरो बिदिनो रासायनारि हासार बाहायनाय फोरखौ जों जेनेबा नांगौ जानाय नांगौ जानाय बिबांनिल माने बाहायनाया मोजां होननानै सानो आरो ना ओमबानिया हां गुबुंले जानायखौ जों हमथानो हागोन आरो बेबायदिनो नोंथाङाथ बुंलांखाबाय मोसौ ओ मोसौनि खि गोबोरखि आरो बेबायदिनो खान स्रि खि फोरखौ जोङो बाहायनांगौ आरोना ओंबानियानो जोंनि बे औ औ जोंनि बे गुबुंले जानायखौ हमथानो हागोन आरोना औ औ दे बिदिबालाय नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय मालाबा मोजाङैनो राय
औ औ जागोन दे नोंथां औ जोबोद गोजोन्थों